औ हेल'
औ हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथाङा
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
औ आंथ' नै दायो ओरैनो जिरायनो दंगासिनो आरोना।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामाथाय आंनो?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ नोंथां। माबा आं मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय नोंनाव कल खालामदोंमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां आयदाया मामोनथाय?
औ माने आं सानदों आरो जेनेबा जोंनि जिउ खांनायावहाय औवाया माबायदि गोनां आरो ना जोंनि थाखाय बेखौ सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां नोंथाङा इसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
ओ फोरमायजागोन नोंथां ओ औवा होनोब्लाथ' जोंनिया ओ बर' सुबुंफोरा माने गोदोनिफ्रायनो बाहायबोयो माने बांसिनानो जोङो जिउआवहाय दासिमहा लागै आरोना नोंथां
औ नोंथां।
ओ साननानै ला माखासे गोनां जानाय बुस्थुफ्रा माने ओ जौसेयावहाय स्निजि जौ खोन्दोखौनो माने बांसिनानो जोङो औवानि ओ औवाखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ साननानै ला गोदोनिफ्राय साननानै नायोब्ला जों माने न' लुनाय मानाय न' लुनाया गोदोथ' जोंनिया औवानिसोमोन नालाय बेराफ्राबो दानियासो जोंनिया फाक्का जायो इससिमिदफोरजों इथाफोरजों बानायनाय नाथाय गोदोनि समावहाय जोङो ओ इन्जुरफ्राबो जोंनिया औवानि जायोमोन
औ नोंथां।
औ आरो जोंनिया माखासे
टिउबुल होन बेरा होन खामि होन बेफोरो गासिबो औवानि जायोमोन। लोगोसेयैनो जोङो बारि बा मैगं थिलिफोरखौ दुमनायावबो जोङो हौवानिनो बेरा खालामनानै दोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेखौ जोङो दासिमबो नुनो मोननाय जायो आरो दा बेरा होनायखौ नाथाय माखासेफोरा दा ओ बाहायलिया बेखौ दानिया। ओ आरो जोङो माखासे दङ जेखाइ खबाइ बेफोरो जोंनि बर'निनो आंगो दोरोङारि आगजु आरोना नोंथां जेखाइ खबाइ होनोब्ला।
औ नोंथां।
गाव गावनो जेखाइ खबाइ सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ हेबनानै माने लायोमोन बर'फोरा दासिमबो बिदिनो खालामो।
औ।
ओ ना गुरनाय ना लानाय गासिबो बिथिङाव जोङो बेफोरखौनो बाहायनाय जायो लोगोसे जोङो माने सोरबा सोरबा दासिमबो माने ओ बेनिनो आइजें आयला हेबनानै हाथाय बाजारफ्रा हाथाय बाजारफोराव बा न'आवनो बेफोरबायदि हेबनानै माने जिउ खुंबोगासिनो आरोना नोंथां
औ नोंथां
मानो होनना बुङोब्ला जोंनिया जेखाइ गंसेनि दामाबो दा दानि सोलिनायावहाय
ओ नैजौ थामजौआ जाखायो औ जेखायो जोंनिया साननानै ला औवा थसेजों जों माने जेखाइ गंसेखौ जोङो दिरुनफ्रामनो हानाय जाहैयो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ आरो बेल' नङा जोंनिया सेनफोरखौबो जोङो औवानिनो हेबनाय जायो लोगोसेयैनो जोङो माखासे
हेलौ
हेल'
औ नोंथां नोंथांनिखौ खोनायाखैमोन एसे नेटवार्क प्रब्लेम जादोंदां
खोनाबायना नोंथां औ जोङो माने औवाया दा गोबां बिदिनो बाहायजायो जोंनि गेजेरावहाय बा जोंनि बांसिनानो जोङो बर' सुबुंफोरा माने बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो जोंनियाव माने नख फरफ्रोमबो बयहाबो माने औवा दं ओ औवा बागान बा औवानि थानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ जेनेबा आंबो बेखौनो सानो
औ
नोंथां आंबो दा बेखौनो सानो जेनेबा गोदो गोदायनि समावथ' गासैनिबो नआ नों औवानो औवाजोंसो बानायनाय जाजोबोमोन। जेनेबा दानि आथिखालनि जुगाव खोब जेनेबा अन्थाइ बाला सिमेन्टजों न'खौ लुयो आरो। नाथाय सिगांनि समावथ' मानसिफोरा गावसिनि थानाय थानायनि थाखाय औवाखौनो माने बाहायोमोन आरो दा औवाया जोंनि थाखाय गोबां माने गोनां आरोना जोंनि थाखाय। जोंनि थाखाय गोबां गोनां दाबोथ' जों न' लुनायाव जुदि अन्थाइ बालानि न' लुबाबो जेनेबा हौवाखौथ' बाहायखाथारनांगौ जायो जेनेबा औ औ बैसां खालामनो थाखायबो बाहायनाय जायो आरो जेनेबा बिदिनो खायफा मानसिफोरा आबाद मावनाय मानाय बेफोरावबो जेनेबा बा बेरा दुमनानै होनाय जाहाथे मोसौ फोरा दाहाबथों बोरमाफोरा हाबनानै आबादखौ दाजाथों होननानै जेनेबा औवानिनो बेरा बानायनानै होयो आरो आरो गोदोनि समावथ' बांसिनानो न'खौ न'नि सोरगिदिंबो बेरा बानायनाया जेनेबा औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन दानि गावसो जेनेबा इथा बाला अन्थाइनि अवाल जाबाय ओमफ्राय आरो जेने बा लेखा लिरनायखौनो होननानै बुंनांगोन दा जों लेखा बिलाइ मोनो जेनेबा लेखाखौबोथ' जोङो औवानिफ्रायनो दिहुनो
औ औ नंगौ
औ आरो आथिखालाव जेनेबा गोबां दंमोन जेनेबा गोदोनि समाव औवा बागानाथ' गोबां दङमोन नाथाय आथिखालनि समाव एसे खम नुदों आरो ओ औखौ औवा बागानखौ मानो होनोबा खायफाया सानो औवा बागान थायोबा जेंसि जेंला बारा जायो थाम्फै थुम जेनबा थाम्फैफोराबो बारा जायो होननानै सानो दा बिदियाव एसे एसे माने खायफा न' बां लुनाय लामा सामा बानायनाय बिदियाव माने दानस्रांनानै लानाय खालामो आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बांसिन सुबुं फोरानो गावसिनि न'आवनो औवा बागान दोनोमोन जाहाथे गोलोम बोथोर समावबो जिरायनानै मोजां बार मोनजायो सायख्लुम मोनो बेफोरनि थाखाय आरो आरो दस्रा बिफांफोरनिफ्राय औवा बिफांनावनि सायख्रुमा बांसिन मोजां आरोना आं बेखौ सानो मानो होनोबा गुसुसिनबो जायो औ सायख्लुम होनाया गुसुसिनबो जायो नाथाय दस्रा बिफांफोराव बांद्राय माने गुसुद्राय जाया आरो सायख्लुम मोनोबाबो
औ नंगौ नोंथां
औ दा माने आं बेखौनो सानो आरो बेयो माने फालांगिनि बेलायावबो गोबां मोजां आरोना औवाया जायहा गोबां औवा बिफांनि बागान दङ बेफोरहा माने बिसोरहाथ' फालांगिनि थाखायबो बे औवाखौहाय जेनेबा फानहरनोबो हायो नङा होमबा
औ मानो होनोबा बयनिबो न'आव जे औवा बागान दं बेबोथ' नंखाया
नोंगौ
गाव गावसिनि मैगं थाइगं बानायनायाव बैसां लुनो थाखायबो औवा नांगौ आरो खायफाया जानो हागौ गावसिनि जेनेबा न' बिल्डिं लुनायखौनो हमनानै लादो बेफोरावबो बिसोरो जुदि दालाय होनोबा बेयावबो थ' औवाखौनो नांखागौ जेनबाुब थुुब-थुबथाबनानै दोननो थाखाय
नंगौ नंगौ
औ आरो जेनेबा हमना लादो दारिमिनाव थांगोन बे औवाया जाहाथे जों लेखाखौ बानायनो हायो नङा होम बा लेखा बिलाइखौ
नंगौ नोंथां
औ आरो माने बिदिथ' नङाखि सोलोंथाइयाथ' जोंनि जेनेबा आथिखालाव गासिबो जायगायावनो गासिबो माने मानसिफोरानो सोलोंथाइखौ गोनांथि होननानै सा सानखाबाय दा बिदिखौ नायोबाथ' लेखा बिलाइ दहुनन्नाया जेनेबा गोमालांगोन खम जालांगोन बेखौथ' साननांगौनि गोनांथियानो गैया मानो होनबा सानसेयावनो बेसेबांबा बुरजा बुरजा माने लेखा बिलाइ दिरुनो दारिमिनाव
नोंगौ
मानो जेनेबा बेयो फालांगिनि थाखायबो मोजां आरो। बे औवा बिफांखौ लानानै जों फालांगिबो खालामनो हायो।
औ औ।
औ आरो न'आव थायोबा बेनो जोङो गोलोबथोर समावहाय बहाय थानो मानो जायो। नङा होमबा। गरमनि थाखायनो दा बिदियाव माने जोङो औवा बिफांफोरनि। सिङाव जिरायनानै थानो हायो आरो सायख्ल' मोनो बार मोनजायो गोजोननो। दा बेखौनो आं सानो माने। जोंनावहाय गोबां माने बियो गोनांथार आरो जोंनि लाइफआवहाय गोनांथार। माने खामानि मावनानैबो। होबाय औवाया आरो नोंथाङा दहायसो बुंनानै थांदों जेनेबा जेखाइ खबायखौनो। हमनानै लादो।
औ।
ओ संग्राय सान्द्रिखौनो हमनानै लादो दाथ' बेफोरथ' जोंनि। सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायावनो गोनां जानाय। जेनेबा जोङो दा माइरंखौ जावनो थाखाय जोङो संग्रायखौ नांखाथारगौ। आरो जों माबा मोन। मोनसे बुस्थुफोर जेनेबा मुवाफोर फोरानना दोननो मानोबाबो जेनेबा जोंनो। सानद्रिखौबो नांखागौ। आरो जेखाय खबाइखौथ' जों ना गुरनायाव नांखागौखा जुदि जेखाइ गैयाबा जों नाखौ माजों गुरगोन नङा। नङा होमबा।
नंगौ।
खबायखौ माहाय जेनबा खबाय गैयाबा जों बाहा दोना लानो जेनबा मानसि। फोरा इउस खालामो बिदिनो न'नि बाल्थिं। बेफोरबायदि गामला बेफोराव इउस खालामो खेरखाफोरावबो ना दोननाय मानाय नाथाय। बेयो माने मोजांद्राय सुबिदा होआ आरो ना जेबायदि। खबाइाया जोंखौहाय सुबिदा होयो मानो होनबा जों खबाय। बेखौ जान्जियाव खाथाबनानै लानानै जों आरामसे नाखौ गुरनो हायो। जुदि जोङो बिदिनो माबा मोनसे दस्रा दोनग्रा आइजेङाव दोननानै लायोबा। बेखौ जों आखाइायाव लानो ना दैयाव दोननो जागोन।
औ आरो नागुर। रनायाव माने बेखौ लायोब्ला नाफोराबो थाब थाब सेवो नोंथां माने।
औ औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां आरो जोंनिया खबायाथ' जेबायदि जों बानायो औवाजों हेबनानै। बानायनाय हिसाबै बेयाव जेनेबा फिसा फिसा गुदुं थायो जायनि जाहोनाव नोङो। नाखौ डाइरेक्ट गुरनानै जेनेबा खबाइयाव दैयैनो जुदि नों सोयोबाबो नाखौहाय। बेनिफ्राय माने दैया गसरलांबाय थागोन आरो गावनो। औ दा बेफोराव माने हेल्प खालामो गोबां।
ओ हेलौ।
औ नोंथां खोनादों।
आं नोंथांनाव मोनसे खोथा सोंनो औ माने औवानि। बाहायनायाव जोंनि औवाया माने जोंनियाव माबाफोर खैफोद बा माबा मोनसे। गाज्रि लाबोयो नामा नैबेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा। बा नोंथांनि नुनायाव गाज्रि लाबोयोना लाबोआ नै बेखौ फोरमायनो हागोन।
आंथ' बुंनो थाङोबा जेनेबा औवा औवानि बागै। जुदि आङो खहानि बागै बुंनो थाङोबा माने। बेबायदि आं माने औवानि। ए माबायावहाय फारसे माने बिदि खहा। गोबां दं होननानै साना आरो खहायाथ' थागोन एसे एनैया थायो। नाथाय माने मेगनाव नु। सारथारनाय बेबायदि आं खहा नुनो मोनाखै औवा बिफांखौ लानानै। जेनेबा जोङो मानि बेनो जेनेबा दा जोंङो औवानि जुदि बेराफोर दुमोबा न' बां लुयोबा बेफोर माने गोबाव जोरा आरोना। सानसे सम बियो माने गेस्रेम जालांगोन गेस्रेम जानानै बायलांगोन। जेनेबा सानदुं अखा थानाय हिसाबै दा बेफोरखौ नायोबा बेफोरजों बानायनाय मुवाफोरा गोबाव जोरा आरोना। दा आं बेखौ सानो जेनेबा जे जेखाइबाबो हक खबायाइबाबो हक जेनेबा हमनानै लादो जोङो जेनेबा दालांफोरखौनो बानायो खायफा खायफा गामिफोराव औवानिसो दालां बानायो नङा होमबा? हेबनानै दा बेफोरावबो बे गोबाव गोबाव समसिम माने जोरा आरो आरो बियो गिलिर जेनेबा गारिखौबो बियो उम हमथानानै लानो हागोन। जागोन बिदिबो जाया आरो ना दालांफोरा। दा बेफोरखौ नायोबा बेनो नाथाय मुलाम्फायाबो दं आरो ना औवाखौ लानानै। माने मुलाम्फाखौ बांसिन होननांगोन आरो